हेलौ नोंथां
औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां अ अब्ला औ अब्ला दिनै बे मोनाबिलिनि ओ समाव नों ओ नोंथांनो बेबायदि ओ कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय आं मोनसे टपिक लानानै फैदों नोंथां।
औ नोंथां।
ओ बेनो जाबाय ओ जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि नङा होमबा। ओ अब्ला बिनि सोमोन्दै सावरायनायाव नोंथाङा ओ फ्रि दं नामा नोंथाङा सावरायनो हागोन नामा?
सावरायजागोन नोंथां।
अ बिदिबा आं बेखेवग्रोजोनोसै बर'नि दोरोङारि ओं ख्रि होनोब्ला माबायदिखौ बुङो आरो मा मा ओंख्रिया मेगंफोरा बर'नि दोरोङारि ओंख्रियाव गोग्लैयो बेफोरखौ आं नोंथांनो दसे बिजिरना होनो ओ आखायाव लाबाय आरोना ओ अब्ला बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनो होनना बुजियोब्ला बेयाव गोबां ओंख्रिफोर जेरै ओ अनला खारै ओ सबाय खारै ओ नाफाम नाफाम बेबायदिनो आ साम' सबाय बेबायदिनो थास' बिबार गोबां मैगं ओंख्रिफोरखौ जों मोननो हायो नङा होनबा नोंथां।
औ
औ अब ओ आं नोंथांनियाव बेखौनो फोरमायनो सानदों ओ हा सबाइ आरो साम'खौ माबायदियै संनाय जायो बिनि बागै आं नोंथांनो ओम मोननैसो फोरमायनो सानदों अब्ला साम' साम'जों हास सबायजों माबायदि सङो बेनि बागै आं नोंथांनो फोरमायसै। अब्ला जों गिबियावनो जोङो साम'खौ साम'जों हा सबायजों संनोब्ला गिबियाव साम'खौ जोङो खनहैग्रोनांगोन फुख्रिफोराव बा ओ हाखरफोराव बा बबेयावबा दुब्लिफोराव बेफोरबायदि खननानै लाबोग्रोयो आरो ना बिदि लाबोनायनि उनाव साम' खौ मोजां सुनानै बाल्थिंआव साननै फोर जों दोननाय जायो आरो ना मानोना ओ बे साम'आ हाखौ जायो नालाय हाखौ खिगारनो थाखै मैला जा बिनि जानाय मैलाफोरा जेन बाहेर जानायनि थाखाय जों दैयाव सोमनानै दोनो आरो साननैसो दा बेबायदि दोनखांनायनि उनाव जों साम'खौ बोखांनानै आरोबाव सुनानै ओस ओ जोङो बेखौ सायनाय जायो बिनि दाखोनफोरखौ गारनाय जायो आरो सोबनायाव जेन नांथायै बायदि साम'आ सोब नायाव नांथाय बायदि जों बेखौ खिथुथिंजाय ससे ससे दानना होनाय जायो ओ बेबायदिनो ओ साम'आ जेब्ला रेडि जायो ओ अब्ला जों हा सबाइखौ सबाइखौ ओ हासबाइआ जुदि गथाब्ला बेखौ बथलफोरजों बा ओ खामफ्लायफोराव बा गोबां ओ सोरबाफोर संग्रायफोराव बेबायदिनो हुख्रेमनाय जायो एवनानै ओ बेबायदिनो साम'खौ ओ हुग्रेमग्रोनानै ला नानै ओ खारै होनानै ओ बेखौ रुग्रोनाय जायो आरो जेब्ला हा सबाया रुनानै रुयो अब्ला बेखौ सागंजों सानाय जायो आरो सागंजों सानानै ओ दोननाय जायो आरो आरो फारसेथिंजाय बेबायदिनो साम'खौ ओम बेबायदिनो थाव हारि मस्ला मस्लि बेफोरबायदि होनानै मोजां सेरनानै ओ बे सा रुनानै दोननाय हास सबाइखौ साम'आव होनाय जायो आरो ओ साम'खौ गोबावद्राय एवोबा मा जायो साम'आ सोबनायाव फैया नांथायो आरोना बेबायदिनो ओ थिग जखा मथे सम लानानै साम'खौ एवनानै बेबायदिनो हानि सबायखौ होनानै संनाय जायो आरो बेबायदिनो ओ गोबां आरोबाव जेरै बे साम'खौ बे हानि सबायनि अनगायैबो सोरबाफोर जोगोनारफोरजोंबो जायो आरो खायसेया बे साम'खौ मा होनो बे साम' ओंख्रिखौ ओ एरख'नानैबो बेखौ मैथाफोरजोंबो फाजा सेरनानै जायो। आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन खिसिमै बेबायदिनो साम' साम' ओंख्रिफोरखौ जायो आरो दा साम'फ जानायजों लोगोसे जोंनि जों खोनानो मोननाय बायदिबा मेगनफोरनि थाखायबो मोजां होननानै जों बयबो फोथायनानै आगोलनिफ्रायनो जोंनि बर' फिसाफोरा साम'खौ मेगननि पावारा मोजां जायो होननानै आगोलनिफ्राय फोथायबोनानै दासिमहालागै फोथायो आरो बेबायदिनो जायो आरो दा बेफोरनि अनगायैबो दा आं नोंथांनियाव सोंहरनोसै दायोथ' आं नोंथांनो खिन्थादों जे हानि सबाय आरो ओ साम' ओंख्रिनि बागै अब्ला नोंथांमोननि थिं दा नारजि ओंख्रिखौ अमा बेदरजों माबायदि सङो बिनि बागै नोंथाङा दसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां
औ
जोंहा नारजिजों बेनिफ्राय अमा बेदरजों जोंनो संनो थाखाय जोंहा नारजिनि गोनांथि जायो बे नारजिखौ जोङो बानायनो थाखाय गिबियाव जों बेखौ फाथोनिफ्राय मोननाय जायो आरो जोङो जेब्ला न'आवनो दखरसे हायाव जोङो बेखौ फाथो फोनानै जोङो आबाद मावनानै बे फाथोआ जेब्ला देरो अब्ला बेखौ जोङो
औ औ
खानानै बे बिलाइखौनो जोङो खानानै बेनिफ्राय फोराननानै
औ
जों बेखौ फोरोंखांनायनि उनाव बियो नारजि महर मोनो आरो नारजि बुंजायो जों बेखौनो नानारजि बुङो बेनिफ्राय जोङो बेखौ फोरोंखांनायनि उनाव जों बेखौ जानोब्ला दैयाव सोमनानै दोनग्रोनाय जायो बेनि ओमफ्राय जोङो खारैजों जोङो संनाय जायो आरो
औ औ
जेराव बे खारदैनि गोनांथि जायो
औ औ
बेनिफ्राय अमा बेदरखौ जोङो बाजारफोराव लायनानै न'आव लाबोनानै बेखौ रुगोनाय जायो बेनिफ्राय बे अमा रुखांनायखौ जोङो ब नारजियाव होसननानै संफायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे हाथाय बाजारनिफ्राय लाबोनाय
औ
ज मस्ला मस्लि
औ
जेरै थाव संख्रि बानलु हालदै सामब्राम बेफोरबायदिखौ जोङो होनानै गोथावै जोङो जानाय जायो आरो बेबायदिनो जोंहा बे नारजि अमाया जोंनि बर' सुबुं माहारिनि मोनसे ओंख्रि हारिमुनि नेरसोन होनजायो जेराव जोंनिनो मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोनाय ओंख्रि बियो बे गोदोनि आबै आबौनि सिगांनिफ्रायनो जोंहा बेफोरबायदिनो जेरै अनला दाउ अनला मेवाइ सबाय साम' नारजि अमा बेनिफ्राय नाफाम बेफोरबायाददिखौ जोङो जाबोदों आरो दा जोंहा बेबायदिनो सङो आरो नारजि अमाखौ बेनिफ्राय जोंहा दङ नाफाम जोङहा नाफामखौ माबोरै सङो होनोब्ला, माबारै बानायो होनोब्ला जोंहा गिबियाव ओ थास' बिसं नांगोन बिनिफ्राय ना नांगोन।
औ औ।
बेफोरबायदि आरो जोंहा थास' बिसं नागिरनानै लायनानै ओ बेखौ न'आव लाबोनाय जायो। बेनिफ्राय जोंहा नाखौबो जोङो बबेबा हाखर हाला एबा दैमा दैसानिफ्राय जोङो ओ बोखांनानै लाबोनानै जेरै ओ ना मावा ना फिथिख्रि बेफोरबायदि फिसा फिसा ना बोथिया बेफोरबायदिखौ जोङो न'आव लाबोनानै बेखौ जोंहा जयैनो ओ थास' बिबारजों, ओ थास' बिसंजों बेनिफ्राय नाजों
औ औ।
बिनिफ्राय जोङो बै ओ खुमब्रा बिगुरफोर बेसोरखौबो जों होनाय जायो।
औ।
बेबायदिनो जोंहा जयैनो ओ देग्लिनानै बेखौ ओ औवाखौ जोङो दाननानै हासुं बानायनानै फारसेथिं गानथि फारसेथिं गुदुं गोनां बानायनानै बेहाय जोङो ओ सोनानै दोननानै माथुनाय जायो आरो। बेनि अनगायैबो जोंहा भयेमफोरावबो जोङो सोनानै दोननाय जायो।
औ औ।
जोंहा बैफोरबायदि जे हासुं बेफोरबायदियाव सोनानै दोनोब्ला गोथाव जायो होननानै ओ गोदोनि सुबुंफोरा बुंबोदों बेनिखायनो बांसिनानो नाफामखौ दोनोब्ला जोङो हासुंफोराव सोनानै गोरा जों माथुनानै दोननाय जायो आरो। दा बेबा दिनो जोङो बैफोरबायदि नाफामखौ बानायनानै ओ दान मोनथाम मोनब्रैनि उनाव जोंहा बेखौ ओ जानो हायो। जों बेखौ जानोब्ला बेखौ ओ बख'नानै लानानै एसे ओ एवथ्रमनानै जोङो ओ जेरै नाफोर, ना गोथांफोर एबा
औ।
माखासे ओ मैथाफोर बेफोरजों जोङो जानो हायो आरो। बिदि एवनाय जायो। जोंहा बे खौ जानायाव ओ गोबां गोथाव मिलौदो मोनो। बिनि मोदोमनाया ओ गेसावसो मोदोमो आरो। बेखौनो जोङो मोदोमनाय होनो।
औ औ।
बेखौ जोङो जायोब्ला जोंनि साखाथियाव थानाय जे लामा सामा न' बां बैफोर ओ जायगायावबो बे नाफामा मोदोमहोयो आरो जेराव बै न'खराव ओ नाफाम जायोब्ला जोङो गोजाननिफ्रायनो मोदोमनायनि गेजेरजों मिथिनो हायो आरो। बेजों लोगोसे जोंहा गुबुनफोराव जोंङो थांङोब्ला नाफाम जाग्रा होननानैबो जोंङो सिनायथि मोननाय जायो आरो।
ओ ओ औ
बेनिफ्राय जोंहा बेबायदिनि ओ जे जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि अनगायैबो जोंहा गोबां फिसा फिसौ ओ आबाद मावनानै मोननाय माखासे मैगंफोर दंङ। जेरै लाइ-लाफा बिदिनो आलु, फान्थाव ओ खुमब्रा, जोगोनार बैफोरबायदिखौ जोंङो न'आवनो ओ आबाद मावनानै जों जानो हायो जेराव जोंनि न' खुदियावनो थानाय हायाव जोंङो हालेवनानै बेहाय ओ आखाइजोंनो जों न'आवनो आबाद मावनानै जों बेखौ जानो हायो आरो। जों बेखौ जानायनि अनगायैबो जोंङो हाथाय बाजाराव फाननानै जों रांबो आरजिनो हायो आरो। बेबायदिनो न'खर संसारखौबो नायनो हायो औ नोंथां।
आं नोंथांनिसिम मोनसे सोंनो सानबावदों जे ओ बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनबा आरो जों मिथिबावो नंङा होमबा जेरै हाग्रा फ्राव खानानै मोननाय हाग्राफ्राव आगोलनिफ्राय जोंनि आबै आबौमोना जेरै जाबोनाय मैगं बेफोर मैगं जेरै दिंखिया, खेरादाफिनि ओ